हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'योबा
औ ओरैनो दं नोंथां जिरायना दं
औ आं नोंथांजों एसे उम बिजनेस आरो गभर्नमेन्ट जबनि सायावसो एसे सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन
औ सावरायजागोन नोंथां
औ नोंथांनि नोजोराव बिजनेस आरो गभर्नमेन्ट जब अ बेे मोनसेखौ नोंथाङा साबजाथाव मोनैखौ एसे बुंथिग्रोजागोन
ओम औ ओ आङो मोननैखौबो मोजाङैनो मोनो मानो होनोब्ला बांसिन ओ‌ जेरै आं बांसिन मोजां मोननायाथ' जेरै- बिजनेस बिजनेस लाइन थायोब्लाथ' ओ जोङो बांसिन मोजां जोङो बिजनेसावहाय जोंहा बांसिन प्रफिट दङ मानो होनोब्ला
ओम
गावनि बिजनेस जोङो अन क्रियेट खालामनो हायोब्ला जोंहा गावनि माने हारसिं मालायनि आन्दाराव जों खामानि मावलांनाय नङा जेरै गभारमेन्ट जब जेरै जोङो मालायनि आन्दाराव जों खामानि मावनांगोन जों बुंनो थाङोब्ला बेबायदि आरो ना जों ओंखायनो ओ गभारनमेन्ट जबनिफ्राय बांसिन मोजांसिना बिजनेसखौ जों बयबो सुबुं फोरा सायख'यो ओ बाद फारसेथिं नायोब्ला बिजनेस खालामनाया गोरलै नङा जोंनो गोबां आइडिया जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ ओंखायनो दायो गोबां माने जों जोंनि सुबुं माहारिफ्रा एबा लाइमोन ओ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां सोलोंथाइखौ लायो जोङो
औ
औ आरो मोननैनि गेजेरावहाय ओ गाज्रि आरो मोजाङा थाखायो नङा होमबा नोंथां
औ थायो ओं
औ गभारनमेन्ट जबानो जादों मोनसे बिदिनो सेन्ट्रेल नङाबा बिदि स्टेट गभारनमेन्टनि आन्दाराव जों मावनो गोनां जायो जोंबो बिदिनो गोबां जेरै जों गभर्नमेन्ट जब होनोब्ला जेरै एगजामपोल जोङो इनक्लुभ खालामनो हायो टिचार पुलिस बेफोर ओमफ्राय रेलवे इमप्लयमेन्ट गोबां बेदिनो बेंक बेंकनि मेनेजार एबा बिदिनो अफिसारफोर गोबां माने सेक्टरनि बेंक बेफोरनि खामानिफोरखौ जों आरो गोबां बेबदिनो इण्डियान आर्मिनो गोबां माने बेफोरो गभारनमेन्ट जबाव गोलैयो आरो ना नोंथां आरो ओ बेबायदिनो गोबां माने चेलेन्जेस जायो जोंनि ओ गभारनमेन्ट जबनि थाखाय गोदोहायथ' बेफोरबायदि बांद्राय गैयामोन बेबायदि सोलोंथाइ बांद्राय गैयैनि जाहोनावहाय गोदोहाय एभेलेबेल जब मोनोमोन साख्रिफोरखौ जों मोननो थाङोमोन बा दायो जों नायनो थाङोब्ला गोबां माने सोलायबाय एबा सुबुं माहारिफ्रा सोलायबाय एबा सोलोंथाइ लानानै गोबां माने कमपिटिसन एबा गावजों गाव बेबायदिनो बादिलायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला पस्टफोरा गोबां माने बुरजा फैयोब्लाबो मानसिफोरा माने बांनायनि जाहोनाय गोबां सुबुं माहारि मिलियन्स बिलिन्स जालांनो हमबाय जोंनि बेबायदि दुनियायाव बेनि थाखायनो जोबोद माने कम्पिटिसन जायो आरोना गभारनमेन्ट जब होनोब्ला आरो बिजनेसथ' जोंनि मोनसे जोङो बिजनेसखौ जोङो गावनो स्ट्रागोल खालामनांगोन गावनो। माने मोजाङै दैदेननानै गावनो लांनो रोंनांगोन। अब्लासो माने। गावनि ओ बरन जानाय मोनसे एबा मुवा प्रडाक्ट बेफोरो। मोजां जानांगोन अब्लासो सुबुंफोरजों जों बाख्नाय जायोब्ला अब्लासो जोङो माने जोंनि बिजनेस खालामनाया मुलाम्फा जागोन आरो जों माने बेदिनो जों गावनि मोनसे बेबायदिनो मोनसे गिदिर जों एगजामपोल होनो हायो जेरै जोङो मोनसे गिदिर दखान एबा बेदिनो फार्मिंनि मोनसे माबा माबि जों मुलि बायदिसिना जों बिजनेस खालामनो हायो। आरो बिदिनो जोङो रेस्टुरेन्टाव गिदिर गिदिर बिबदिनो बिजनेस जों खालामनो हायो एबा मोनसे जों गिदिर कम्पानि खुलिनानै मोनसे जों अनलाइन बिजनेस जों खालामनो हायो जों माने बेवहाय बेबायदि जोङो साक्सेस जायोब्ला जोंहा गोबां माने फ्रिदम जायो आरोना जों मालायनि आ। राव जों मावनांनाय नंङा गावनो डिसिसन लानो माने मा मावनो बेनो अपरसुनिटिखौ जों मोननो हायो आरो गोबां माने। हाइ लेभेलनि जों नायनो थाङोब्ला गोबां माने प्रफिट जों फैसाखौ जों खामायनो हायो नङा हा नोंथां। जोङो बांसिन जबनिफ्राय जोङो। बांसिन बिजनेसावहाय जोङो प्रफिट एबा फैसा खामायनायखौ जों नुनो मोनो। गोबां बेबायदिनो गिदिर गिदिर कम्पानिस। फोरनि मालिकफ्रा बेसे हाइ लेभेलनि स्टेन्डार्ड जानायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि। कान्ट्रियावबो जं बेबायदिनो आम्बानि एबा आदानिफोर बिसोर। बिसोरखौ नायोब्ला गोबां माने बिसोरो सानसेयावनो गोबां माने। मिलियन मिलियन फैसा खामायनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला। जोंनि जोंनिफ्रायनो बिसोर खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला बिसनि मोनसे बरन जानाय बेफोरबायदि इन्टारनेट गोबां। मुवाफोरनि बेसादनिफ्रायनो बिसोर रां रुफाखौ रांफोरखौ खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों। मोन बेनिफ्रायनो आरोोना नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला। इन्टारने इन्टारनेटसो होन्लांललांबाय बिजनेसा मोनसे माने। ज माने गिनांगौबो जायो जेरै रि। बि खोथा थायो मानो होनोब्ला मालानि। मालाबानि समावहाय बेबायदि जोङो माला लस जागोन एबा माला प्रफिट। ज जों बेखौ माने मोनदांनो हाया मालानि दिनावहाय जोंनि बिजनेसा जोबलांनोबो हागौ जों बेफोरखौ जों मोनदांनो हाया। फारसेथिं जोंना नायोब्ला जब जोङो गभारनमेन्ट जब होनोब्ला जोंहा माने जों मान्थलि सेलारि मोननो हायो जेरै जोङो जिथु म मासे मास देट फैब्लानो जोङो बे टाइमावनो जों सेलारिखौ मोननो हायो फारसे फार नायोब्ला फारनैबो मोजां। आंनि सानोब्लाथ' गभारनमेन्ट जबाबो जोबोद मोजां मानो होनोब्ला गभारनमेन्ट गभारनमेन्ट जब गोनाङआबो गोबां बिदिनो रेसपेक्ट मोनो आरो बिजनेसमेन बिजनेसमनाथ' गोबां माने रेसपेक्ट मोनखायो आरो ना जेरै हाइ लेभेलनि मानसिफोर जायो बिसोरो नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव गभर्नमेन्ट जब एबा बिजनेस मावनायनि सायाव
औ आङो माने आं एसेबां गिदिर गिदिर बिजनेसखौ आङो बुंनो थांला आङो फिसा बिजनेसफोरनिफ्रायनो आं जागायनोसै ज आरो ना।
औ जागोन
माने फिसाफोरा जाहैबाय जोंनि दा लाइमोनफोरा ओरैबायदि माने फरायनानै खायसे बि ए पास बा एम ए पास बेबायदिनो फरायनानै ओरैबायदि गोदोसोनानै दङ माने। बिसोर माने खायसे न'आवनो थानानै जोङो बिजनेस जों खालामनो हायो। न'आवनो थानानै जों बोरै बिजनेस खालामो होनोब्ला जोङो जोङो एसे जोङो सोलोंनानै बा जोङो सिलाय मेसिनफोरनिफ्राय बेफोरबो बिजनेसाव गोलैयो ज जोङो जों गस्ला सुनानै ओबायदि रां खामायनो हायो। जों मोनसे न'खराव जोंनो मोनसे सिलाय मेसििननि गोनांथि जायो बेनिफ्राय जोङो थांनानै जोङो दखानफोराव मोनसे बिदि सोलोंग्रा फोरोंग्राफोर थायो। आगोलाव जाय जाय रोंगौ रोंगौथि गोनां बिसोरो मानसि फोर माने बिसोरनो मान्थलि हिसाबै फैसा होनानै जोङो जोङो माने सोलोंनो हायो आरो गस्लाफोरखौ जों माबायदिहाय बानायो जों बेफोरखौ एसे सोलों खालामनानै लानानै जोङो उनावहाय बेफोरखौ जोङो न'आव जोङो बाहायो। जोङो सुनो रोङोब्ला जों बिनिफ्राय बेबायदि रां खामायनो हायो। बेनिफ्राय माने आरो दा- दा ओरैबायदि माने मानसिफोर सुबुं माहारिफोरा बांबाय जोङो जेराव मेराव जोङो लामा मानसिनि थांलाय फैलाया जेरै कलेज मोखां अफिस मोखांफोरावबो जों एरैबायदि जोङो मोनसेल' टेबोल लानानै जों बेयाव फिसा- फिसा जोङो दखानफोरबो होनो हायो। बेफोरबो माने जोङो माने जों डाइरेक्ट गिदिर बिजनेसाव जोङो फैसा गैयि रां गैयि मानसिफोरा जाय आखाइ होयोब्ला जों खनसेनो माने जोङो बेलथायगोन आरो ना जोङो माने जों खनसेनो जोङो जिर'आव फैगोन आरो जों गिदिर सानोब्ला बेनिफ्राय जोङो फिसानिफ्रायनो जोङो गावखौ एसे- एसे -एसे जमा खालामनानै जोङो फिसानिफ्रायनो जोङो गिदिर मोनसे बिजनेस खालामनो हायो जेरै जोङो फिसा होनोब्ला जोङो मोनसे जोङो ओ कलेज मोखाङावबा मोनसे अफिस मोखाङावबा बबावबा जोङो दखानफोरनि एसे साइदाव आरो ना बेफोराव जोङो दा स्टल गोबां पास्टफुडनि स्टल पि स्टल जों बेफोरखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय जोङो गोजां बोथोरफोरावथ' ओरैबायदि मोजां माने गोजां बोथोरफोराव सुबुंफोरा ओरैबायदि ओंखारो माने बिसोरो बेरायो गोजां बोथोराव माने मानसिफोरा थाब खाबथाब सिखारनानै एक्सारसाइस खालामनो थाबायनो बिसोर मोजां मोनो। बिनिफ्राय जोङो गोजां बोथोराव जोङो फुंनि टाइमावनो जोङो सिखारनानै थांनानै जोङो मोनसे टेबोलफोर लानानै जोङो बेयाव जोङो फिथा साहोयोब्लाबो ओरैबायदि माने बेयाव सेल जायो आरोना मानसिफोरा माने गोजां बोथोराव फिथा जानानै मोजां मोनो गोजांनायजों लोगोसे देहाखौ गुदुं खालामनो थाखाय। बेनिफ्राय जोङो बेफोरनिफ्रायबो ओरैबायदि रां माने प्रफिट मोनो जोङो। माने बेफोरनो आरोना माने ओ बिजनेसथ' जोङो टाउनफोरावबो फैयोब्ला जोङो गोबां बे बेबायदिनो स्टल जोङो बानायनो हायो। पास फुट बेलासेयाव पास फुट फुङाव बेबायदिनो फिथा साहा बेफोरबायदि जोङो लाजिनोल' नाङा आरो ना दानिफोरा माने आंनि सिकिनि फरायबाय माने बियो लाजिनानै न'आव हाबसोनानै थायो। बिनिफ्राय साख्रिथ' नागिरबाबो मोनखायानोसै आजिखालि। आजिखालि माने पस्टफोरा ओरैबायदि खम ओंखारो बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायफोरा ओरैबायदि गोबां जायो साख्रिनि थाखाय। बिनिफ्राय जोङो बेबायदि जोङो साख्रि जोंना मोनसे बैसो थायो माने जोङो बे बैसोआ जोंनिया बारलांबाथाय जोङो साख्रिखौ जों मोननो नागिरा। जोंनि बेलेग- बेलेग ओ जबफोराव जोङो बेलेग -बेलेग बैसोखौ लानाय जायो जेरै थार्टि प्लास जायोब्ला जोङो पुलिस, इण्डियान आर्मि बेफोर साख्रिफोरखौ जों मोननो नागिरा। बेनिखायनो बे बैसो जानानै थानायफोरा जेनेबा साख्रिखौ होसोबाय थायालासिनो आं मोनसे फिसा बिजनेस आं गिदिर जानो हानायखौ बेबायदिखौ नागिरबाय थानांगौ आरो ना। आं माबायदिहाय गावखौनो आङो बिजनेस लाइनाव लाबोनो हागोन। बेबायदिहाय गावखौनो माने गावनि रोंगौथिखौ एसे आरो लाजिनायखौ दोनथ'योब्लानो जोङो बेबायदिहाय बिजनेसनि बागै एसे जोङो मिथिनानै लायोब्ला जोङो लाजिनायखौ दोननानै दखान फिसा फिसा होनानैबाबो जों उनावहाय एसे रांफोरा जमा जायोब्ला जोङो दडायरेक्ट जोङो भारा होनाय दखानफोरखौ लानो मोनो लानो हायो दाथ' गुवाहाटि नोगोरावनो नायदो गुवाहाटियाव माने ओरैबायदि जोंनि बर' दखानफ्रा ओरैबायदि खम माने बेयाव गुबुन जाथिफोरा ओरैबायदि बिजनेस होनानै माने बिसोरो बांसिन बेयाव जोङो गुबुन हारिनि मानसि नुनो मोनो आरोना। बिनिफ्राय गोजान- गोजान जायगानिफ्राय दाथ' बेयाव ओरैबायदि गोजान गोजाननि जायगानिफ्राय मानसिफोरा माने दखानफोर होनानै दंफैयो माने जोङो सोङोब्ला नोंथाङा अबेनि होनोब्ला? बिसोर माने ओरैबायदि गोजान गोजाननि आर ना माने जायगानियानो जायखाया माने बेबायदि बर' बर' बिजनेसफोराथ' ओरैबायदि खम माने दा आंनि मिथिनायाव बेसेमानोना नोंथाङा एसे फोरमायथिजाबावगोन जेनेब्ला
औ
औ औ खोनादों
आ नोंथाङा जोंहानो दायो समावबो जानानानै फैबाय
औ औ औ
नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथाङा गावनि रोंगौथिखौ आंनो बेबायदि फोरमायना हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
ओ
औ औ गोजोनथों
औ